थां
औ औ
औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो सम दोङो ना
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिब्ला ओ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव जौ खौ माबायदि सङो एबा जौ संनानै जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो ओ न'खरफोरखौ थानो हादों नामा नोंथां ओ बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां जौ ओ जौ बानायनाय बुङोब्ला जोङो जौ बानायनि थाखाय जों गिबियावनो ओ बिदि मोखोना बिलाइ मोखाना बिलाइ आनारस बिलाइ आरो जौ बानायग्रा माइरं ओ औ जौ जौ बानायनो थाखाय जोङो ओम एमावनि गोनांथि जायो
औ नंगौ नोंथां
ओ बे एमाव औ बे एमावखौ बानायनो थाखाय जोङो जोंनो औ
बे एमावखौ जों देगोना लानांगोन नङा होमबा नोंथां औ बे एमावखौ जोङो गिबियावनो देगोना लानांगौ ओ बे एमाव देरनो थाखाय जोङो बिदिनो जोङो था माबा खान्थाल बिलाइ बिदिनो मोखना
औ औ
बिदिनो बिलाइ बिदिनो आनारस बिलाइ ओ जों खानानै लाबोयो बिदिनो जोङो एमाव देनो थाखाय जोङो बिदिनो माइरं माइरंबो लायो सेरसे एबा सेरनै बे माइरंखौ जोङो सोमनानै दोनो एसे रुइहोनो थाखाय बिदिनो जेब्ला माइरङा माइरङा एसे बेयो अब्ला ना जों बे माइरंखौ ओ सोमनायनै ओ सोमनायखौ जों मोजांयै दैजों सुफिननानै सुस्रांनानै बेखौ एसे दै सरनायाव सरनो होयो आरो नोंथां औ जेब्ला दैया दै दै बे माइरं दैया रानो अब्ला जों बे खाना दोननाय बिलाइ आरो बे माइरंखौ जोङो जमायै दिंखियाव देनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला औ जेब्ला एमाव खौ देखाङो अब्ला एमावखौ देखाङो अब्लाना जों बेखौ खौ मोजाङै मिलायनानै एबा गलायनानै जों बेखौ ओ फिसा फिसा नोंथां लारु बानायनानै जों बेखौ माबा मोनसे आइजें एबा ओ दाला एबा सानद्रिफोराव दोनरो ओ थिगबायदिनो ओ एमाव आगोलनि एमाव थानायखौ ओ जोङो बिदिनो थाइनैसो नानै। गोदान एमाव जों दानायाव जोंयी बिदिनो साबसिनानै होयो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो बे एमाखौ दा खांनानै जों बे एमाखौ हिजों मोजाङै खोबना दोनो जाहाथे बेयो मैखं बार होनो थाखाय बिदिनो साननै सानथामनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनायोब्ला एमावा गुफुर मैखुम बारजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो साननै सानथामनि उनाव जोङो बे मैखुम बारनाय एमावखौ खौ जोङो बिदिनो सानदुंआव दिहुनना दोनो जेब्ला बे एमावा सान्दुं दिहुननानै दोननायाव रानो अब्ला जों बेखौ फाननोबो हाथाय बाजाराव
नानै जों रांबो खामायनो हायो बिदिनो जोङो जौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओंखामखौ जा बायदि सङो बिदिनो जौखौबो संनानै ला यो जेब्ला बेयो जौ संनाया मोनो अब्लाना जों बेखौ। खौ। एसे सुहाबनो होयो जेब्ला ओ बे संनाय जौआ बिदिनो सुहाबो अब्ला जों बेयाव एमावखौ जोंयी थाइनै थाइथाम सो देखबनानै जेनेबा बेयाव ओ जोङो लगायो आरो मोजाङै। बिदिनो एमावखौ लगायखांनायनि उ‌नाव जों बे पेकेटखौ जोङो बिदिनो खानानै दोनो जेब्ला ओ बे ओ जौआ रोसि जायो बेखौ जोङो खान्था एबा बाल्थिंफोरावबो दोनो बिदिनो जौआ बुंनो थाङोब्ला ओह गो ओह गरम बोथोराव बिदिनो खानसे खानैयावनो रोसि जायो। ओमफ्राय गोजां बोथोराव बिदिनो एसे हप्तासे गाहाम जायो आरो रोसि जानो नोंथां जेब्ला बे रोसि जायो अब्लाहाय जों बेखौ ओ जौगोरान सावनो थाखाय बेखौ जोङो हरसे ओ बेनि हरसे सिगां जोङो बे जोङो दै होना दोनो खान्थासे बेनिफ्राय बिनि अखानायै जोङो उम खावनो थाखाय बेयाव आइजें मोनथाम बाहायनाय जायो आरो नोंथां सानै सायाव जोङो दै दोनो आरो सिङाव गुबुन मोनसे आइजें दोनो आरो सिङावथ' जोंना बे जौनि ओम ओन खान्थाया थाख हागोन नङा होमबा नोंथां ओह जेब्ला ओ जोंया जौ गोरान दिहुन्नो जायो अब्लाहाय जोंथ' बे सिंनि जा ओह जौ दङ बेखौ जोङो मोजाङै खफ' जाहोनानै मोजाङै गोदौ होग्रोनांगोन। अब्लासो बियो खख' जाबोनानै जौ गोरानाव गोबोैयो नङा होमबा नोंथां बिदिनो ओ बिदिनो जेब्ला ओह बे जौखौ संखाङो अब्लानिया बेयो ओह जौ जा जुमाय बेयो अफ फख्रि जायो अफ्रिखौ जोङो बिदिनो अमाफोरनो अमानो होयो बिदिनो जोङो अमाफोरखौबो फियो आरो नोंथां ओह थिग बेबायदिनो ओह बहुत थाङोब्लाथ' ओह गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा बिदिनो जौफोरखौ ओह फाननानैबो इदिनो थाइसे थाइनै रां मोननानै न'खरखौ ओह सुंथाबोदों आरो नोंथां बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' बिदिनो बुंनो थाङोब्लाथ' खायफा बायाव मानसिफोरा जौ लोंनानैबो जोबोद ओ गाज्रि ओ जेनेबा ओ गाज्रि जालांदों आरो न'खरफोरावबो बेनो खरस बि बिदिनो न'खरफोराव दावराव दावसि खालामनायखौ आं बांसिन नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ बिदिनो ओ नों जौ ओ जौ जौ बानायनानै जों माबा मोन माबाफोर मुलाम्फा जादों नामा जों माबाफोर मुलाम्फा मोननो हा हायो नामा नोंथाङासे बुंलाय।
औ बुंनो थाङोबाथ' बिदि मुलाम्फा बुङोब्लाथ' बेखौनो बुंनांगोन जों बिदिनो उम जौ फाननानैथ' मुलाम्फा मानो बिदिनो थाइसे थाइनै रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओजों बिदिनो जौ गिसिबो फाननानै रां आरजिनो हायो। बिदिनो जौ गोरान फानानैबो जोङो रां आरजिनो हायो बिदिनो बेफोर रांजोंनो जोङो ओबिदिनो गथ'फोरनि जेनेबा फरायनायफोरावबो जों एसे ओ हेफाजाब होयो होनो हायो आरो बेफोर रांजोंनो आरो न'खरनि औ औ आरो न'खरनि न'खराव जा ओ खरस नांगौ बेखौ जों एसे एसे ओ होनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। बिदिनो सुबुंब्लाथ' ओ जौखौ जोङो माइब्रा माइरंजोंबो ओ संजायो संयो नङा होमा नोंथां। बिदि माइब्रा माइरंजों जों जौ संनायखौ आं बारा नुनो थाङा। जेब्ला माया मोनसे फोरबो बैसागो मागो जायो बिदियावसो आङो बांसिन ओ संनायखौ नुयो आ रो नोंथां बे माइब्रानि बिदैखौ। बिदि माइद्रानि बिदैख औ। औ बिदिनो माइब्रानि बिदिखौ जेनेबा मोबे माइब्रा जेनेबा माइबा फिनायदि बुङो नोंथां माइब्रानि जौ बे माइब्रानि जौ फैनायखौ खायफा खायफा मानसिफोरा गोबां बोसोर बोसोर जानानै बेयाव एम फौ जेनेबा बालायनाय बिदि खालामनानै दोनो आरो नोंथां, औ बिदिनो खौ बोसोर बोसोर ओ जानायनि उनाव जोङो बिदि औ बैसागो मागो बिदियाव आं लोंनायखौ नुनो मोन आरो। औ औ बे जौ सियायनाय बुङो आरो नोंथां। औ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलावबो बिदि जौ फाननानै जेनेबा माइबाफोर औ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलावबो बिदि जौ आ सावनानै माफोर मुलाम्फा जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों ना?
बिदिनो ओ जों फान बि बिदिनो आयजोफोराथ' गोबां बिदिनो माने न'खर सुंथानायाव जोबोद हेफाजाब होयो आ रो बेफो ओ दि जौ फाननानै मो रांखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। जेरै ओ न'खरनि जानाय लोंनाय थाव संख्रि मैगं थाइ गं बायनाय बेफोराव जोङो बाहायनाय बाहायनो थाखाय जों एसे रां मोनो आरो। फ्राय आरो जों ओ बेनि थाइसे थायनै मोननाय रांखौनो जोङो ओ न'खर सुंथानो हायो आरो गथ' फोरनि फरायनाय गाननाय जोमनाय बायदिसिना बेफोरखौ जों ओ बे फोर रांजों जों बायदिसिना खामानियाव सुफुंनो हायो आरो।
औ नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला जौ लोंनानै ओ औ औ औ नोंथांनि मिथिबायबादिबा जौ लोंनानै ओ गोबां मानसिफोरा जेनेबा दा बिदि गाज्रि जानायखौ आरो गोबां मानसिनि न'खरफोरखौ सिलिंखार जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा नोंथाङा?
औ नोंगौ नोंगौ। जो जौवा बिदिनो ओ गोबां मानसिनि देहा खौबो गाज्रि खालामो आरो बेनि थाखायनो जोबोर ओ बे जौ खौ लोंब्लानो जोबोर न'खरफोराव माने ओ न'खरफोराव सानफ्रोमबो नांज्लाय खमज्लाय दुखु दाहा, औ बिदिनो जायो। बिदिनो जाबाय थायो आरो बिदि जौवा बिदि ओ जौवा बिदिनो गाज्रि खालामो बांद्राय लोंबाथ्राइ बां बांद्राय लोंबाथ' बिदिनो जायोना सानफ्रोमबो नांलाय खमलाय दुखु दाहा सान्थि गैयै थानो बेफोरबायदि जायो आरो। आरो ओ गावनि देहायाबो जोबोर गाज्रि जालाङो बे जायनि जाहोनाव जों गावनि जिउखौनो खोमानांगौ जायो औ बिदिनो औ बिदिनो जायो आरो बिदिनो
औ बिदिनो औ बिदिनो औ बिदिनो जोङो बिदि उन्दै उन्दै ओ
औ उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बिदिनो फरायनाय हेल' नोंथां। हेल'। खोनादों ना?